औ
हेलौ, नोंथां - उम दा नोंथाङा फ्रियाव दंना नोंथां?
फ्रियाव दं नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला आयदाखौ जों लानि। जोंनि गोदोनि हान्थाामेला आरो दानि हान्था मेलानि सायाव जों एसे सावरायनि। नोथां ना? दा बिदिब्ला नों बिथाङा आंनो गोदोनि हान्था मेला आरो दानि हान्था मेलानि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? जेनेबा मा फाराग नुदों नोंथाङा? एसे
औ हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला फोरमायना होलाय नोंथां।
औ औ ओ हान्था मेला होनोबाथ' जों मिथिखायो नङा होमबा नोंथां?
औ
हान्था मेलाया माने गोदोनिफ्राय लानानै दासिम माने जोबोद जौगाबाय। गोदोथ' जों बेबायदि हान्था मेलाखौ माने ओ, बांसिन माने जों मोसौजोंसो जों गारि सालायोमोन नङा होमबा? मोसौ एबा बे बिदिनो गराय बेबायदिसो जोङो माने सालायनायखौ जों नुनो मोनोमोन। ओ, ओमफाय गोदोहाय बेबायदिनो साइकेल बिफोरसो दंमोन बांद्राय बिफोर बादि दानि बायदि ओ गारि मथर गोबां बेबायदिनो गैयामोन आरो माने दङब्लाबो गोबां माने गंफा गंनै बिदिमोन आरो। दायो माने जोबोद जौगासार जाबाय दानि हान्था मेलाया माने जोबोद मोजां जाबाय गोदोनियाथ' माने हान्था मेलाफोरा बिदिनो जोबोद माने पलिउसन खालामोमोन। बेबायदिनो उखुन्दै गुनानै जोबोद ओ गुबुंले ओ खालामोमोन जोंनि ओ मिथिंगायारि थासारिखौहाय। दानिया जोबोद माने सोलायनाय सोलायबाय आरोना नोंथां जोबोद मोजां जालांबाय एबा जोंनि थाखाय जों अबावबा थांनो थाखाय जोङो स्कुल कलेज गोबां गावनि खामानिफ्राव जोङो हान्थिनो हासै जोंनिया हान्था मेलाजों
जोङो ओस दसे समनि समावनो जोङो जोंनि खामानिफ्राव जों सहैनो हायो एबा जोंनि खामानिफ्राव जों मोजाङै सहैनानै जों मावफुंनानै जों फैफिननो हायो हान्था मेलानि जाहोनै आरो जोङो ओ हान्था-हान्था मेलानि ओ जाहोनैबो जों गोबां जायगा फोरावहाय जोङो हान्थिनो हायो नङा होमबा नोंथां जोङो गुबुन जायगाफ्राव थांनानै जों बेबायदिनो ओ हान्था मेलाजों जों नायबिजिरनो हायो गुबुन जायगानि ओ जायगाफ्रा माबायदि एबा थास साहारिफ्रा मा बायदि जों बेखौ नायबिजिरनानै जों मोनदांनो हायो आरो नोंथां जोङो
गोबां सुबुंफोरानो दायो न'खरफ्रावहाय बिदिनो हान्था मेलाया दंखायोसो एसे गंफा गंफा गावबागाव न'खरफ्राव गंसे नङाखि गंसे थाखायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोबोद माने बुरजा जालांनो हमबाय हान्था मेलाया गोदोथ' बेबायदि ओ जोवगा मागा गैयामोन दायो जोबोद माने ओ जेव जेव जालां बाय गोबां जालांबाय माने जोंनि थासारिखौहाय हान्था मेलाया एसे माने गुबुंले खालामनो हमबाय आरो ना नोंथां दायो बेबायदिनो आरो बेटारिनिबो गोबां माने ओ कारेन्टनिफ्राय फैनाय इलेक्ट्रिकनिफ्राय फैनाय गोबां बेबायदिनो हान्था मेलाखौ जों नुनो मोनदों
बेबायदिनो कारेन्टजों चार्ज होनानै जों बेबायदिनो दावबायनो हायो एबा गोबां पलिउसन खालामनिफ्राय जोंनि थासारिखौ गाज्रि खालामनायनिफ्राय बा फिसिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना बे इलेक्ट्रिक एबा कारेन्टनिफ्राय फैनाय हान्था मेलाखौ आरो जोबोद मोजां जादों जोंनि थाखाय आरो ओ दावबायनाय आरो जोङो बेबायदिनो अख्राङाव दावबायग्राबो हान्था मेला दं जों बेजोंबो ओ दसे समनि गेजेरावनो जों गुबुन जायगाफ्राव जों सहैनो हायो आरो बेबिदिनो जों नायबिजिरनो हायो गुबुन जायगानि मा जायगाफ्रा माबायदि। बेफोरखौ जों नुनो नुनो मोनदों। आरो बेबिदिनो जोङो बे हान्था मेलानि जाहोनैनो जों गोबां माने ओ बेबिदिनो अख्राङाव थांनाय जेनेबा बेफोरखौबो जों नुनो मोनदों आरो गोबां माने बेबायदिनो हान्था मेलाफोरखौ गोबां खामानिफ्राव बाहायो जेरै ओ बेबायदिनो गावनि नांगौ थि एबा रोंगौथिफोराव बाहायो। गोबां माने गावनि जिउ खुंनाय राहाफ्रावबो बेबायदिनो रां रुफा खामायनायाव बेबायदिनो हान्था मेलानि जाहोनै रां रुफाखौ खामाय नुनो मोनदों हान्था मेलानि जाहोनो जों गोबां बेबायदिनो बिजनेस बिजनेस खालामनाय एबा फालांगि खालामनाय बे खौबो जों नुनो मोन्दों।
गोबां माने जोंनि थासारियाव जौगाबाय आरोना नोंथां ओ हान था मेलाया जोबोदनो। ओ नोंथाङाबो ओ फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा हान्थाामेलानि सायाव
औ हागोन नोंथां दा हान्था मेला होनोब्ला जोंहा गोदोनि हान्था मेला आरो दानि हान्था मेलायाव गोबां फाराग दं। दा गोदोनि हान्था मेला बुङोब्ला जोंहा गोदोनि सुबुं माहारिफ्रा गोबां दुखु खस्थ'नि गे जेरजों हान्था मेला बा हान्था मेलाखौ जाफुंसार होनो गोनां जायोमोन दा बैफोर नि गेजेराव दा गु दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय हान्था मेलानि गोबां खैफोद दंमोन गोदो थाबायनानैसो थांनो गोनां जायोमोन बा
औ औ
सेनि समखौहाय जों हान्था मेला खालामनो गोनां जायोब्ला बेवहाय बा सान द' सान बा से हप्तानिबो बांसिन बेफोरबायदि सम लायोमोन नाथाय दानि नैबे जुगाव गारि मथर ओंखारनायलाय दा जों सानसेनि समखौ बा मिनिट, ब्रै मिनिट बेफोरावनो जोङो थांनानै बा जोंनि खामानिखौ जाफुंसार होबोनो हायो। दा गोदोनि हान्था मेलानिख्रुइ दानि हान्था मेलाया एसे साबसिन जाबोबाय थेवब्लाबो बियाव जों हा माखासे जों खैफोदखौ नुनो मोनदों दानि हान्था मेलायाव। मानोना सुबुं माहारिया जेसेबां बांदों एसेबांनो नांगौआ बांगासिनो बा जोंनो गारि मथरनि गोनांथि जेसेबां सुबुं अनजिमाया बांदों एसेबां गारि मथराबो बांगासिनो दा बैफोराव गारि मथरनिफ्राय जे पेट्रल, डिजेल खामनानै ओंखारनाय जे उखुन्दै बैफोरो जोंन आबहावाखौ गुबुंले खालामनायावसो माने मदद होगासिनो दा जों बैफोरखौ जुदि होबथोनोब्ला जों गारि मथरखौ एस गोबां बाहायनाया मोजां नङा मानोना जोंहा दा मोजां मोनसे जि इलेक्ट्रिक बेट्रिनि गारि नोंथाङाबो बुंदोंमोन बेयो ओंखारबाय जों जेसेबां हायो एसे बां बेखौ बाहायनाया जोंनि थाखाय मोजां आरो दा जों पेट्रल डिजेलजों खारग्रा गारि दि बेखौहाय बाहायोब्ला जोंहा आबहावाया लासै लासैनो गोबांथार गाज्रि जानायाव साग्लोबगोन आरो जों बै आबहावानि जे अक्सिजेन गेस बेखौ जों हां लायोब्ला अब्ला जोंनि देहायाव गोबांथार बेराम आजाराबो साग्लोबनाय दि लामायाव फैगोन आरोबाव दानि जुगावहाय गोबां गोसा गोसा गोमग्रा जे गारि मथर ओंखार दों बैफोरजोंबो सोदोब गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो सोदोब गुबुंले जायोब्ला जोंनि माखासे आबहावायाबो गुबुंले जायो। दावराव दावसिया जुदि बारा जायोब्ला अब्ला जोंनि माखासे समानि बेराम बायदि बायदि बेरामफोराव जेरै गोग्लैनानै थानो गोनां जागोन आरो गोदोनि हान्था मेलायाव मोनसे जे बेरेखा नुजायोमोनदि गोदो गारि मथर गैयैनि जाउनाव जुदि गोदोनि सुबुंफोरा सासे बेमार आजारफ्राव जा जोंनि सम थि समावहाय बा मोनसे थाएम थु थाएम बेखौ जोङो फाहामथाइ सालियाव लांनो जि गोब्राब जायोमोन बिनि जाउनाव सुबुङा जि बेमार जानाय सुबुं बे सुबुङा गोबां बेमारजों भुगिनानै जिउबो खोमानो गोनां जायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय एसे मोजां जानानै फैदों जे जुदि बेराम आजार जायोब्ला जोङो बेखौ थाबैनो गारि मथरजों बा एम्बुलेन्सफोर जोङो थाबैनो बेखौ नांगौबायदि टाइमाव फाहामथायसालियाव थिसननानै जों बेखौ मोजां फाहामथाय होनो हानाय बे मोनसे जोबोद मोजां सुबिदा जाना फैदों हान्था मेलानि आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि फालांगिरि आरो दानि फालांगिरिनि माखासे गोबां सुबिदा जाना फैदों गोदोनि फालांगिरिफ्रा माखासे ओ खस्थ'नि गेजेरजों फालांगि खालामनो गेजेरजों मानोना सावाबायनानै बिसोरो फालांगि खालामनो गोनां जायोमोन बा साइकेलनि गेजेरजों नाथाय दानि जुगावहाय जोङो माखासे गारि मथर बायदिआरि ओंखारनायनि जाहोनाव जोङो गोरलैयैनो गोबांथार बेसादफोरखौ जोङो गारि मथराव दैखांना लांनानै गुबुन मोनसे जायगायाव फालांगि खालामहैनायनि मोनसे मोजां सुबिदा जानानै फैबाय। आरो बेल' नङा जोङो मोनसे हादोरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादोराव थांनोबो जोंहा गोबां गोरलै जानानै फैबाय। दा जोंहा बिरखं गाथोन दङ जाहाज गाथोन जों बेफोरजोंबो गोबां मोजां माने हान्थिनो हायो दानि जुगावहाय। बैफोरो मोनसे मोनसे जोंनि गोदोनिख्रुइ साबसिन हामसिन जानानै फैदों बेनिखायनो दा मोजां होननांगो गोन दा जोंहा खोथाया बुंबाबो जोबा होमबा नङा नोंथां? खोथाया जेसेबां बुंङो एसेबां लावो। समाबो जाबाय नोंथां बेनिखायनो नोंथांजों दसे सम सावरायनो मोना गोजोननाय मोनबाय नोंथां। ओं।